हेल' नंगौ नोंथांजों आङो दिनै एसे माइ आबादनि सोमोन्दै रायजलायनो नागिरनाय नोंथाङाथ' मिथिगौ माने माइ गायनायनि समा मोनफैबाय
नंगौ थारैनो
नंगौ माने आङो माइ ओ गायनाय एबा माइखौ माबोरै गायो एबा माबोरै ओ जागायनानै माने जोबजासिम मावनाय जायो माइ आबादनि खामानिखौ नोंथांनिफ्राय एसे मिन थिनो लुबैनाय आरो
नंगौ थारैनो जागोन नोंथां
नंगौ नोंथाङा होब्ला फोरमायनो हागोन नों बिथाङा जा मिथियो
माय आबाद जागोन नोंथां जागोन नोंथां आं दा मायज्लिखौ बरफ्राहाय माइ आबादखौ मोनसे आबाद होननानै साननानै लायो आरोखि आरो लोगोसे जा गाहाय जाग्रा आदार महरै दा बे बिथिङावहाय बिनि जि गायनाय सिगाङाव जोङो हा हाखौ फोमोनानै लानायनि माखासे नेमबो दं बेवहाय जों ओरैनो खारायग्रोनानै लायो नांगोलफोरजों एवोबा आरो लोगोसे दा बे बिथिङावहाय बेबायदि हाखौ फोमोनना लाग्रोनानै जोंनि जे ओ माइ आबाद फोनानै जे खोथिया फोनाय बे खोथियाखौ फुनानै लानाय जायो बे थियाखौ जेब्ला फुनानै लाखाङो अब्ला जोंनि जे दुब्लियावहाय हा फोमोनखानाय हालेवनाय बेवहाय जोङो ज ज नखरनि मानसिफ्रा सोरबा नखरनि मानसिया हारसिं नखरनि गोजा हायाब्ला गुबुनखौ लिंदेरनानै माखासे हाजिरा होनाय बेबायदि सिस सिस्टेमावहाय माने माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो लोगोसे बेबायदिनो सोरबाया बै नखरारिजों बै नखरजों मदद होलायनानै गावबा गावनि हा बिथाखौ मानि फोजोबनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो फारि फारि गावबा गाव नखरखौ माने मोनसे गामियारि आरो बै मोनसे गामियारिया फोजोबनानै माइ आबादखौ मानि फोजोबनानै लायो आरो बोथोरनि समाव बोथोरनि आबादखौ दा बेबायदिनो होननानै आं बे गायनायफोरनि समसिम नों नोंथांसिम माने नोंथांनिसिम बेखौनो खिन्थानाय जाबाय नोंथांनिफ्रायबो आं ओ मिथिनो लुबै लुबैदों नोंथाङा मा फोरमायनोसानो बे गायनायाव
नंगौ नोंथां आंबो एसे फोरमायनो सानदों माइ आबादनि सोमोन्दै माइ आबाद होनोब्ला नोंथाङा बुंखानाय जादों बे माने गिबियाव खोथियाखौ फुना लाग्रोनांगौ होननानै नंगौ गिबियावनो जोङो खोथियाखौ बांसिन सुबुंफोरखौनो माने दुब्लियाव एबा गावनि ननि बारियावनो गायनायखौ आं नुनो मोनदों बेबादिनो माने ओ खोथियाखौ गिबियावनो एसे ओ हाखौ माने दै थानांगौ बेखौ फोथारा थ दै थाखायोनो होमबा ओ बेयाव गायनो हायो आरो फुनो हायो एबा आरो नंगौ आरो ननि बारियाव जुदि दै मोनाब्ला बेखौ माने मेसिनफोरजों दिखोनानै ओ हाखौ एसे मोनहोनानै बेयाव ओ खोथियाखौ फोननाय जायो आरो बेखौ आरो एसे ओ माखासे दिन दोननानै बेखौ जे जेब्ला बेयो गिदिर जायो बेनि उनाव फोथारखौ माने मोनहोनानै बेयाव खोथियाखौ फुनानै बेयाव ला लां लांनानै बेखौ गायनायनि जगार खालामो आरो बेयाव माने गायनायनि खोथाखौ नोंथाङा बुंदों माने ननि हायाब्ला गुबुनखौ लानानै नंगौ बेबायदिनो माने जुदि ननिफोरा हाजोबाब्ला गुबुनखौ लिङो माने हाजिरा लिङो बेबायदिनो जुदि हाजिरा लिङाब्ला माने ओ गोदो बेखौ ओ मा होनो खावरि होननानै बुङोमोन आरो जोंनिथिं। खावरि लिंनाय बेखौ माने ओ फैसा होआ आरो बेयाव खालि जानाय लोंनाय नि जगारखौ खालामजोबो माखासे गामिनि बा साखाथिनि मानसिफोरखौ लिंनानै माने माइ गायहैयोमोन आरो बेबायदिनो माने ओ खावरि होनोमोन आरो बेखौ फैसा नाङा आरो बेबायदिनो जाज्लायनानै बयबो माने गायज्लायोमोन आरो बैनि न'आव बै माने बेबायदिनो आरो आङो माने गा ओ हालेवनायनि खोथाखौ एसे बुंनो सान्दों नोंथाङाथ' मिनथिगौ माने गोदो नांगोल बेफोरखौ नांगौमोन नांगोल मोसौजों एवनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' माने बेफोरनि बाहायनायखौ एसे बो नुनो नुनोनो मोनला खालि ट्रेक्टरनि बाहायनायखौल' नु नो मोनसै मानोना माने ट्रे क्टरजों नंगौ नोंथां टेक्टरजों माने गोख्रैयै ओ जायो नालाय बेनिखायनो माने अब्लाबो माने बांसिनानो बुङो आर रो जेनेबा ट्रेक्टरजों एवनाया सिगांनि बायदि बिदि मोजां नङा होननानै मानोना होनब्ला मानो होनब्ला मोसौजों नांगोलजों एवनाया माने मोजां जायोमोन आरो हाया ओ बांसिन मोजां जायोमोन। ओ दायोथ' आरो टेक्टार उन्दैबो दङ' टेक्टार गेदेरबो दङ' गेदेर गेदेरनिया बांसिन मोजां जाया होनो आरो मानसिफ्रा आं खोनानो मोनदों माने ओ ओ माने हाया बां उम बांसिन मोजां जाया होनो आरो एवनाय एवनायाव ट्रेक्टर गेदेरजों एवनाया। त' माने बेबादि बिदिनो अब्लाबो आथिखालाव मोसौ
ओमफाय माने बयबो ट्रेक्टरजोंनो एवनो हमसै बेबादिनो माने ओ हाया मोनब्ला जोङो माइ गायनायनि ओ जगारखौ नुनो मोनो आरो बयबो माने ज' ज' माइ गायनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो माने माइखौथ' ओ नोंथाङा मिथिगौ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ' जोसा माइ माइब्रा माइ आरो गोबां रोखोमनि माइ आं बांसिन मिथिया नों नोंथाङा मा माइफोरनि रोखोमखौ मिथियो नामा माने मुंफोरखौ गुबुन गुबुन?
नोंथां आंबो बारा मिथिनाय जाया जाखिनि आं मिथिगौ मोनथाम ब्रैसोल' ओरैनो माइसालि माइ ओ सादु होनो जोंनि ओनसोलफोराव गायनायफोरा रन्जित आरो आंबो बावबायसो बेखिनिखौल' गोसोआव दंथ'यो जोसा मानि
नंगौ नोंथां बेबादिनो माने नंगौ माने आङो जोसा जोसा बे माइ खौ माने दाम गोसा होननाय खोनादोंमोन नंगौ ना नोंथां?
नोंगौ थारैनो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
नंगौ माने जोसाखौ ओ गुबुन गुबुन जागायाव जाखा मायनानैबो आं खोनानो मोनदों जाखा होनो आरो बेखौ त' माने बेखौ माने ओ फालांगि खालामनो हांब्ला गोबां दाम मोनो होनोमोन। बेनो बेसेनाब बांसिन होननानै बुङो आरो बयबो बेखौनो माने गोबां आङो आबादारिफोरखौ जोसा माइ गायनानै बांसिन जोसा माइ गायनानै बेखौ फाननो लानायखौ खोनानो मोन्दों आरो गोबां माने फाननानै फैसा आरजिनो हायो होननानै। बेनिखायनो बेनिखायनो आबादारिफोरा बांसिनै जोसा माइ आरो माइब्रा माइखौ गायो आरो।
नोंगौ थारैनो नों बुंनाया।
आबाद मावनायानो बयनिबो माने ओ जिउ खांनायनि राहा जानानै जानानै फैदों। आबाद नङाब्लाथ' आर' माखौ जागोन होननाय बादि जायो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ थारैनो।
माइनि आबादानो माने सुबुंनि गुबै जिउ खुंनायनि राहा।
नंगौ थारैनो नोंथां।
नंगौ।
दा
बे औ।
दे नोंथाङानो बुंबावदो दे।
नंगौ माने माइ आबाद खालामनायाथ' गोदोनिख्रुइ दा बांसिन इजि जानानै फैदों माने गोदो गोदो एसे खस्थ'ब्ला खस्थ'ब्ला बो माने फिथाइखौ एबा माइखौ बांसिनै मोनोमोन होननानै आबौ आबैमोना बुङो आरो। माने जा ओ नंगौ माने खिथियाथ' माने मोजांखा बेबादिनो ओ नांगो बेबायदि आरो बै अ समाव आबाद मावनाय समाव माने बयबो बेबायदिनो खावरि होननानैनो माने गायज्लायोमोन आरो बेबायदि हाजिरा होनायखौ बांसिन नुनो मोनामोन। बेबायादिनो आथिखालाावथ' आरो खावरि बेबायदि गायनाय थ' बांसिन नुुनोनो मोनला बयबो खालि हाजिरा बेबायदिनो माने आलि आरो आलि दाननाय बेफोरावबो जायहा माने न'आव बेबायदि गैया बेफोर माने बेफोराबो हाजिराखौनो होनो गोनां जायो आरो आलि दाननाय खोनाय बेफोरखौ।
नोंगौ।
नंगौ माने आरो गोदोथ' औ नोंथाङा बुंसाय।
जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिनो नोंथाङा जेखौ खावरि होननानै बुंदोंमोन माने जोंनि ओनसोलावहाय सावरि होननानै बुङो आरो इखौ।
अ नंगौ।
दा माइ आथिखाल सिगां समाव नों जेरै बुंदों खावरि बेयावनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सोलियोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव ओरैबायदि सोलिबाय जोंनि ओनसोलाव मानि जे बे सावरि होननायबो माने बु मानि जेब्ला माइ आबादा मोनसे नखराव जोब-जोबहैनोसै दिनै जोबथारा नाया अब्लासो बे-बे सावरि होननाय-होननाया माने फैबाय आरो दानि जुगाव मानि ओइदिनखालिसो जानाय लोंनायनि मोनसे बेबस्था खालामगोन ओरैबायदि रंजानायजों गायनाय जोब- था सानखालि माने होमब्लासो सावरिया फैबाय सिगां समावले सिगांनिफ्राय सोलियोमोन माने माइया हायैयाव मानि गेजेरनिफ्रायनो गायबाय थायोमोन सिगांनिफ्रायनो दानिया जोब- थानाय समावसो फैयो आरो नोंथां जोंनियाव
नंगौ बेबायदिनो माने नोंथांजों गोबां रायज्लायना आरो आबादनि सोमोन्दै मिथिना जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो आङो सावरायनानै बेखिनि आयदायाव जोबोद गाहाम नांबाय
नंगौ नोंथां हमब्ला दिनै दोनथनोसैना नोंथां
जागोन नोंथां उननि समाव आरोफिन लोगो मोनगोन
नंगौ